नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ
नं
हेलौ औ नोंथाङा दायो फ्रियाव दंथ'यो नामा
औ नोंथां दंथ'यो
अ होमबा जों दसे सावरायलायनो हागोन ना
औ नोंथां हायो
औ बिदिनो आं नोंनाव बर' हारिनिनो माखासे ट्रेडिसनेल ओंख्रिफोर आरोना
औ नोंथां
जेरै सबायजों साम'फोर आरो नारजिजों अमा बेफोर ओंख्रिखौ
औ
माबोरै सङो बेखेवनानै होनो हागोन ना
औ नोंथां जेरै नारजि नारजिखौ जोङो माबा बिफां फोनानै जोङो बिफां फोनानै जोङो बिलाइखौ जोङो खानानै फोराननानै लागो लायो आरो नोंथां गोरान खालामो बिनिफाय जोङो ओ अमा बेदरखौ जोङो हाथाइनिफिय लाबोयो नोंथां
औ
मेजे मेजेम बायनानै नारजि जानो
औ
जोङो नारजिखौ एसे रुदमनानै लायो नोंथां।
औ।
सोरबा सोरबा खायफा रुयोबो आरो ओमफ्राय खायफा बेनिफ्रायो जोङो रुदबना लानानै नै बिनि रुबावना लानानै जोङो सुखांबाय सुखांनानै आरो सुखांबाव बाय। बिनिफ्राय जोङो अमा बेदर लाबोनायखौ एसे फिसा फिसा गोदाबाय आरो नोंथां।
उम।
बिनिफ्राय जोङो अरावहाय अमा बेदरखौ एवग्रोबाय मोजाङै एवबाय।
औ।
नानै मस्ला लानानै सामब्राम गुफुर हालदै संख्रि सबखौबो मोजां एवबाय, एवनानै जोङो दै होबाय दै होनानै ग्लब ग्लब ग्लब खालामबाय, गोदौ होबाय बेनिफ्राय जों नारजिखौ होबाय आरो नोंथां। नारजिखौ होनानै जोङो एसे गोदौखांबा एसे साग्लिबाय आरो नोंथां जाहाथे गांलाब गांथाब थाया आरो नारजि बिगाबा
औ।
बिनिफाय बिनिफ्राय जोङो एसे गोबाव गोदौ होबाय बिदिनो एसे आमथा आमथा संख्रि नाङै फोरखौबो साखैफिनबाय। बिनिफ्राय जोङो जाबाय आरो नोंथा आरो सबायजों साम' साम'खौथ' जोङो बिलो बिलोमा दैमा दैसाफोराव खनबानो मोनो नङा होनबा नों थां। ओमफाय जोङो सबायखौ लाबोबाय आरो सबायखौ बायनानै लाबोबाय। ओमफफ्राय न'आवबो फोनो हायो आरो नोंथां। फोननानै न'आवनो फुख्रेमनानै लानो हायो। सबायखौ बायनानैबो लाबोयो। दाथ' जोङाना जोंहा बिदि खालाम फोआखै नालाय सबायखौ। बिनिखायनो बायनानै लाबोबाय आरो हाथायनिफाय। बायनानै लाबोनानै साम'खौ लाबोखानायखौ जोङो दानस'बाय। ओमफाय साम' माबाखौ खुगाखौ गारबाय गाननानै एसे मोजां बिनि बिजानुफ्रा खारनाय बायदि बस्थायाव सोनानै मोजां अन्थाइयाव फुबाय आरो नोंथां। गोजों जानाय गोजों जाजासे जि फुबाय। फुनानै जों सबाय लाबोखानायखौ रुग्रोबाय आरो सबायखौ रुग्रोबाय। खारै एसे होनानै रुग्रोबाय जेब्ला रुयो अब्ला एसे साबाय आरो सागंजों साखांनानै दोन्थ'बाय। बेनिफ्राय जोङो सबायखौ मोजाङै एवगलायबाय आरोना नोंथां। मस्ला मस्लि होनानै सामब्राम गुफुर होनानै हालदै संख्रि होनानै देबाय आरोना। ओमफाय बिनिफाय मोजाङै एवखांबाथाय बे सबाय रुखानायखौ होसनबाय आरो नोंथां।
औ।
होसननानै बिदिनो गोबाव गोदौ होबाय आरो नोंथां।
उम।
बिनिफ्राय जाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथांनि। नोंथांनि बुंनाया जोबोर मोजाङानो जादों।
औ नोंथां। नोंथाङालाय माबायदियै जायो आंनो एसे फोरमायना होदो।
माने माखौ।
सबायजों साम' बिदिनो।
जोंहाबो बिदिनो जायो एखेयानो जेरैैनो खोन्थादों। बिदियैनो सङो आरोना।
औ नोंथां। आरो समाय सबायखौहाय जोङो। बे बिराद जानो हायो बेलेग बेलेगजों बेलेग बेलेग मैगंजोंबो।
जेरै ना गोरानफोरजोंबो जायो।
नारजिखौबो जोङो ना गोरानफोरजों जायो नोंथां।
औ जेरै नाफोरजोंबो ना गोथांफोरजों।
औ नोंथां।
बिदिजोंनो जायो आरो औ।
ओमफफ्राय जोङो बे नारजिखौ। फाथो खारैफोरबो जानो हायो ओरैनो फुदुंनानैबो जानो हायो आरो नोंथां।
औ फाजाफोरबो एवनानै जानो हायो।
औ नोंथां।
औ
ओमफ्राय नोंथाङा। ओमफ्राय बिदिफोरखौ नार्जिफोरखौ जानो गोथाव मोनगोन ना मोना।
आङो। नारजिखौ जानो जोबोद गोथाव मोनो माने अमा बेदरजों दोलो संबाथाय। माने बेफोरखौ गोथाव मोनो आरो दा साब। सिन गोथाव मोनो आङो बेखौ नारजि ओंख्रिखौ आरो।
औ नोंथां।
बिदिनो सबायखौ एसे गोथाव। औ
नोंथांमोना जाबाय थायोना
औ बिदिनो सम समै संनानै जायो। माने बांद्राय सानफ्रामबो जाया आरोना।
औ।
औ
आरो नोंथाङा बे सबायखौ मा माजों जानो गोथाव मोनबावो।
आंथ' सबाइ ओंख्रिखौ बिदिनो। बयलार बेदरफोरजों जानो गोथाव मोनो। जेरै न'नि लकेल दाउफोर। आरो साम'जोंबो जाखायो नालाय आदै। नाफोरजोंबो जानो गोथाव मोनो ना गोरानफोर। बिदिजोंबो जायो आरो औ।
उम नोंथां।
औ नोंथाङालाय। मा मा मैगंफोर जानो गोथाव मोनो बिदिनो बर'नि।
आङो दिंखियाखौबो जानो गोथाव मोनो आरोना नोंथां जोङो। दिंखियाखौ खानालाय खानानै इदिनो। लाङो बिदिनो दाउदैफोरजों एवनानै जानो गोथाव मोनो। दिंखिायाथ' बे मैगंआथ' जोबोद जोंनि थाखाय गोथावथार आरोना? ओरैनो गोथाङै जाग्रा गो बिदि नङा जेनेबा एवनानै जानो आरो खाब्रबबानो मोनो। मैगंफोर गैयाबा दिंखियाखौ खाबब्र'बबानो मोनो। आरो जोङो दिंखियाखौ बैसागु बोथोर बायाबा जानो मोना होननानै फोथायोना? नोंथां मानो होनबा जिबौनि बिस थायो होननानै।
मोदोम साग्रा जायोनो माने।
औ नोंथां। आरो आङो बे दिंखियाखौ दावदैजों फ्राय जानो गोथाव मोनो आरोना नोंथां दावदै होफादेरनानै नोंथाङा गोथाव मोनोना?
आंबो जोबोद गोथाव मोनो बिदिनो दिंखियाखौ। ओरैनो गोजाबाबो गोथाव मोनो। आरो दउजिलिंबाथ' बांसिनसो गोथावसिन जाबावो।
औ
मानसिफ्रा बिदिनो आलुफोरजोंबो एवना जानाय नुनो मोनो। आरो मुदुमफुल बिबारफोर होदेरनानै। बिदि जानाय नुयो आरो औ आरो मा मा मैगं फोरजाबनो मोजां मोनबावोनों?
ओ बे दिंखियाखौनो आरोबाव रुनानबो जायो नोंथां बेलाथि होनानै। मैसुं होदेरनानै आरो माबा इदिनो खांनानै जायो आरो बेलाथि मैसुं ओमफाय आ रुनानै जाबा जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथां।
औ
आरो रुनानै जाग्राखौ मा मा मैगंखौ मिथियो नोंथाङा? हेलौ नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
रुनानै जाग्राखो मा मा मैगंखौ मिथियो नोंथाङा?
ओ गोबांद्रायबो मिथिया बिदिनो एफा एनै मिथियो खोन्थानो हागोन आरोना।
ओं
बिदिनो ओ जोगोनार बिजौफोरखौ रुनानै जायो। आरो लाइफोर बेसरफोर बिदिखौ रुनानै जायो आरो
औ
मैसुंफोरखौबो जायो। जेरै दिंखियाफोरखौबो खायफा खायफा रुनानै जायो आरोना।
औ नोंथां।
ओं बेफोरखौल' मिथिनो मोनो आं बांद्रायखौथ' मोनथिदो मिथिला।
औ लाइ लाफाफोरखौबोथ' रुनानै जायो नोंथां।
औ औ औ लाफा जेरै मुलाफोर।
औ नोंथां।
औ नोंथांनि न'खरावलाय बेफोर आबादखौ मावोना मावा?
मावो नोंथां
लाइ लाफाफोरखौ
मावो नोंथां।
औ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
ओ जोंनि नोंथांनिफ्रायबो गोबां मिथियैखौबो मिथिबाय मिथिनो मोनैखौबो मिथिबाय नोंथां। आरो नोंजों रायलायनानैबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां दायो जोंनो रायलायनाय समा बो जोबबोबाय दोनथ'नोसै खोमा ना नोंथां?
औ नोंथां औ जोबोर साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां औ नोंथां।